मा औ हेलौ नोंथां औ नोंथाङा फ्रि ना नोंथां औ आंनो नोंथांजोंहाय बेखारनि जेंना आरो बिनि गोहोमफोर बेनि सायावसो आं नोंथांनो सावराय होननानै मोनसे आयदानि फन हरनाय जादों आरो नोंथां।
औ नोंथां औ नोंथां औ दा बिदिब्ला नोंथाङानो जाबायजेना होदो नामा नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां बेखारनि जेंना नाम्बारखौ मोनथिखायो नङा नोंथां? बेखारनि जेंनाया मानि थाखाय जायो नङा नोंथां नोंबो थारो नोंथां जोंनि जायगाफोराव बा जोंनि ओनसोलफोराव बेखारनि जेंनाखौ गोबां आ नुनो मोनगासिनो दं नङ मोनोंथां?
नंगौ नंगौ।
जायनि थाखाय मानसिफोरा आला खाला नङा होमबा नोंथां? मा खालामनो मा मानो जिउआव मा खालामनानै जानो बेफोरखौ जों नुनानै माने आला खाला जायो नङा नोंथां आरो गोबां सुबुंफोरा मा जायो गाव गावखौनो जिउ खोमानानै लानोबो लायोबो नङामोन नोंथां बेखारनि जेंनानि थाखाय दा मानो होनोबा न'खरावबो गोबां प्रेसार मोनो नङाोन नोंथां न'खरनि सुबुंफ्राबो होनो जेनेबा बेखार मा खालामबाय थानो जेनेबा मा खालामना थाबाय थाखो जेबो मावला माला बेफोरबायदि मोनसे न'फोरनिफ्राय प्रेसार फैयो नालाय दा बेफोरखौ सहायनो हायैनि थाखाय मानसिफोरा मा गाव गा गावनो जिउखौ मा लायो आरो सोरबा सोरबाबा मा जायो ओ मा होनना बुङो बेखौ जेन'ब बायहेरा ओनसोलाव गुबुन गुबुन रायजोआव थांनानै खामानि मावलाबायनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां बिखाराननि जेंनानि थाखाय आरो सोरबा सोरबाबा गाव नो जौ फाग्ला नङा होमबा जौ मुदारु आरो मा बिदिनो दुखु दुखुजों गोग्लैनानै बायदिसिना जेनेबा निसानि निसायाव गफबना थानाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो दा बेफो बेफोर मानि थाखाय जादों नङा होनबा नोंगौ थारैनो मोनसे गिबि जाहोना जाहैबाय सुबुं मोनजों बांनाय बेबो मोनसे नाथाय सुबुं अनजिमा बांनायखौल' जोङो दाय होबा जानाय नङा नङा होमबा? सुबुं अनजिमाया दं बांखागोन नङा होमबा? लासैबाबो दा जों मा खालामो जोंनि मानसिफोरा थं थं थं सोलोंथाइखौ लालाङो नङा होमबा नोंथां जेरै सोरबा दाइरेक्ट मेट्रिक पास जाबाय। दाइरेक्ट बेनि उनाव पिउ पास जाबाय बेनि उनाव बिए पास जाबाय बिए पास जानाय उनावहाय आनदेद लायनोसै नङामोन नोंथां? साख्रिजोंसो जो साख्रि मोनला साख्रिखौ' गासिबो मोना नङा होनब नोंथां सुबुङा नोङो जेनेबा पस्टआ जेनेबा जों नङा होमबा नोंथां? पन्सासाटा पस्ट जेनबा एक लाख दुइ लाख गाह जायो बेयावथ' नोोन्सास जनल'सो मोनो। बाखि मानसिफ्राथ' मा नङा मा नोंथां बिसोरथ' मोननाय नङा नङा होमबा? दा जोंनि जोंनियाव बेफोरबायदिखौ जेंनाखौ नुदों आरो दा जोंनि मानसिफोरा मा थं थं खालामो आरो गासिबो खामायखौहाय सिदा सिदा सिदा मावो आरो जेनेबा दा बेनि गेजेरावनो जोंनियाव माखासे स्किलफोर नङा होमबा नोंथां? स्किल गैया जोंनियाव। नों जापानफोर बा डेभेलप दडेभलप कान्ट्रिफ्राव इ एस ए होन बा माबा होन नङा हबा इंलेण्ड होन बा माखासे इउरप कन्टिनेन्टफोर हो नङा होनबा नोंथां जाय देभेलप डेभेलप कान्ट्रि नङ होमबा नोंथां? दा बेफोरबायदि हादराव मा जायो बेयाव सोलोंथाइखौ नागिरा नोंथां। बेयाव नोंहा मा स्किल दं बेखौसो नागिरो मिथिबाय नोंथां। नोंनाव मा स्किल दं। नोंहा मा मावनायनि नोंहा नलेज दं बा आइडिया दं गियान दं नङ माने नों मा मावनो हायो। बेखौसो नागिरो बेयाव नोंनि इडुकेसनखौ नागिरा नङाा नोंथां दा। जोंनाव मानसिफोरा माने स्किल गैया आरो जेनेबा सोरबा बा। आखाइनि हाबा मावनायखौ मावनायनि जेबो नलेज गैया। नङा होमबा नोंथां बा माखासे दानि जुगजों खारफानाय माखासे कम्पिउटारफोरनि बेफोरबायदि नलेज गैया नङा होमबा नोंथां। आरो माखासे जेनेबा मा होनना बुङो आबाद मावनायनि सायावहाय नलेज गैया नङा होमबा नोंथां थं थं खामानि मावनो जों नागिरो आरो। दा बेफोरनि थाखायबो आं सानो बेखारनि जेंनाया जों जोंनि ओनसोलाव बारा जादों आरो नोंथां। दा गुबुन गुबुन रायजोफोराव जापान थापानफोराव बा हादरफोराव नङा होमबा जापान ह हादरफोराव नायोब्ला जों नुनो मोनो बिसिरनाव माखासे स्किलनि खामाय जायो नों संनायनि जायखौ होनो मास्टार सेफ नङा होमबा नोंथां। आरो जों होनो माखासे जेनेबा जों सिकिउरिटि गार्डफोरनि माबा आरो मानसिफोरखौ। मा होनो केयारटेकार होनना बुङो नोंथां जायखौ बिसोरनियाव जेनेबा जायखौ बोराय बैसोनि बुरै बोसोनि मानसि। बिबौफाय बिनावहाय केयार खालामग्रा बेफोरबायदि थायो आरो। जेनेबा आखाइनि हाबा मावनाय नङा होमबा नोंथां जेरै आरो माखासे आबाद माव नाय जों जेनाबा आबाद मावनानै बा जेनबा दाउ अमा फिसिनाय खमबोरै फिसियो नङा होमबा नोंथां जेनेबा जोंनियावथ' मा नुयो बांसिनानो दाउ दाउफफोरखौ बिदिनो दसथा बिसथा फिसिनाय नङामोन नोंथां। अमाफोर होनना बुङोबा बिदिनो मानै माथाम फिसिनाय बिदिजोंथ' नोङो इनकाम फैयाना नङा होमबा? बेफोरखौ जों बोरैबा कमारसियेल लेभेलाव मावनो हायो नङा होनबा नोंथां? बेनि आइडिया थानांगोन स्किल थानांगोन नङा मोन नोंथां जों बोरैबा कमार्सियेल लेभेलाव लां लांनानै जों बोरैबा रांखौ जों बुरजा बुरजा खामायनो हायो नङा होमबा नोंथाङा। जों बोरैबा बेखौ गावनि प्रफेसनेल खालामनानै लानो हायो नङाबा प्रफेसन जेनेबा दाउमा फिसिनायखौनो बेफोरबायदि जोंनाव माखासे आइडियाफोर थानांगोन आरो अब्ला। सो जों गाव गावनो मोनसे गाव गावनि आथिङाव गसंना थानो हागोन नङाबा नोंथां दा जों थं थं। साख्रि होसोबा थानानैथ' गावनि लाइफखौ जों बर' खालाम नोंगौ नोंथां साख्रिखौबो होसोनांगौ बे नङाखि होसोनाङा नाथाय बेजों लोगोसे गाव गावनि। स्किलखौबो जों बारायना लानांगोन नङा होमबा नोंथां स्किल गैयाबा जों जों। बे जिउआव थांना थानांगौआ जोबोद मुस्किल आरो जों बेखार जानानै थाबाय थानांगोन नङा ओमबा नोंथां। दा जोङो जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि ओ जानायखौ नुबाय थादों आरो बेखार बेखारनि जेंना आरो बेनि गोहोमफोरखौ जों। नुबाय थादों नङा ओमबा नोंथा आरो बेखार जानाय लोगो लोगो। गोबां मानसिफोरा ओ जेनेबा माने गुबुनखौबो बियो माबायाव खालामो आरो। ओ खैफोदाव खोख्लैयो। दा बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दं दा नोंथाङाबो बेखारनि जेंनानि सायाव इसे सावरायना होनो थाखाय नोंथांखौ एसे खावलायनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां हागोन जागोन ओ बेखार जेंनायाथ' जोंहा आथिखालाव माने मोनसे ओ जोबोद मानि नुबाय थानाय जोङो मोनसे माबा थासारि नङा होमबा नोंथां
नोंथां थारैनो औ नोंथां
जुदि बेखार जेन बेखारनि जे अनजिमा। बेफोरो माने बांनायनिफ्राय बांलांदों ओ बारायनायनिफ्राय बारा जालांदों आरो नोंथां। दा जोंहा मोनसे खोथा बेनो सुबुं अनजिमा बांनाय लोगोसे गाव गावनि रोंगौथि गैयै नङा होमबा नोंथां? दा जोङो मोनसे माबानि थाखाय सं ओ सं सं। जानायाव बा जिउ खांनायाव थांना थानो थाखाय जोंहा गोबां माने मुवा-बेसाद रां रुफाफोरनि गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां
नोंगौ नोंथां थारैनो से खोथाया सैथो।
नि जेंनाया बेनो नोंथां जोंहा गाव गाव रोंगौथि थाबानो माबा मोनसे जेनेबा नोंथां बुंनायबायदि स्किलसफोर थाबानो नङा होमबा नोंथां? जोङो जोंनि जेनाखि बेखारनि जेंना बेफोरो माने जोबलांगोन मानो होनना बुङोब्ला बे बुहुमाव जोंनाव खामानि बा हाबाफोरा जोबनानै थाङा नङाबा नोंथां। नंगौ नोंथां मानि गोबां दङ' जोंहा बेफोरबायदि खामानि हाबाफोर दा बेयाव सायख'नानै नोंथाङा मोन मोनसे नङा मोनसे बेनि बेनि फारसे सोलोंनानै बा सोलोंथाइ लानानै खामानिखौ मावनांगौ दा जोङो बेफोरखौ जुदि जोङो ओ मोजाङै सोलोंनानै माबा नङा मोनसे हाबा फोरखौ मोजाङै सोलोंनानै जों मावोब्लानो जोंहा मानि ओ गाव गावनि संसार जानायफ्रावबो गोरलै जागोन आरो रां-रु फानि जेनाखि जेंना बेफोरबो माने सु्स्रां जागोन नङा होमबा नोंथां? दा बेखायनो जोङो बयबो मोनसे नङा मोनसे सोलोंनांगोन बेनि माखौ मावनो मानि सोमोन्दै नोंथाङा मायाव गोसो जादों बे नङा जे नोंथाङा साख्रिखौ होसोनाङा नोंगौ सैथो होसोनांगौ।
नंगौ होसोनांगौ नोंथां औ।
ओ बिदिनो जोङो जोंनि जोंनि जेनाखि ओनसोलफोर फ्राव जों नुनो मोनदों जोंनि बे मानि रोंगौथि गैयै बा माबा मोनसे सोलोंथाइ गैयै बा मोनसे सोलोंनो गोसो गैयै जे साख्रि बाख्रिनि सोरखारनि साख्रि साख्रि बाख्रिनि आसायावल' थाबाय थानानै ओ जोङो गाव गावनि जिउखौ एसे एसेब्लाबो ओ बेखारावहाय माबानाय बायदिखौ हगारनाय बायदिखौ जों नुनो मोनदों। मानो होनना बुंब्ला नोंथां बुंनाय बायदि बिदिनो जोंहा ओ सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखाय साख्रि बाख्रिनि बादायलायनायाव माने गोबां खस्थ' मोननांगौ नङाहोमबा नोंथां? दा बेफोरो मानि जोङो बेफोरखौ जोङो हाया नङा होमा नोंथां? दा बेनो जोंना गोनांथिया। जेनाखि गाव मोनसे नङा मोनसे ओ सोलोंनानै जोङो गावनि संसार जानायाव मानि मावनांगोन। अब्लानो जोंनि गासैबो जुदि बिथांमोना बेफोरबायदि सोरबा सो सोरखारि साख्रियाव लोगोसे माबा मोनसे सोलोंथाइाव ओ जेरै स्क्रिस डेभेलपमेन्टनि सायावहाय माखासे सोलोंथाइ सोलोंनांगौ गोबां दङ बेफोरखौ सोलोंनानै बैफोर मोननाय जेनाखि रोंगौथि बे नि सायाव जोङो फरायसंनानै जोङो खामानिखौ जोङो प्रेक्टिकेलि मावबानो जोङो माने जोङो आरामसे माने माबानो हायो आरो संसार जालांनो हा जिउ बा माबा मोनसे खामानि जों मावनो हागोन नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां थारैनो औ।
जोङो जेरै गुबुन जेनाखि हादोरसाफोराव बा गुबुन हादोरफोराव जों नुनो मोनो। माने बैफोरबायदि जायगायाव माने गोबां माने माबाफोर दङ ओ जेरै ओ माबाफोर ओ मोनसे मल गिदिर गिदिर दङ। मोनसे कलकारखाना गिदिर गिदिर दङ। लोगोसेनो जोंहा गिदिर गिदिर अफिसफोर दङ। आरो बेफोरनो इन फोर दङ जेनेबा नन गभर्नमेन्टफोर दा बेफोराव मावनानै बिथांमोना सोरबा माबाफोरनि कम्पानिफोराव सुपारभाइजार सोरबा माबाफोरावहाय रिसिपसनिस सोरबा बै कम्पानिफोरावहाय माबा मोनसे रल लानानै जों मावनाय खौ नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां? गुबुन हादोराव गुबुन हादोरसाफोराव माने गुबुन हादोरनि सुबुं फोराथ' ओरैनोब्लाबो सोरखारि साख्रिफोरखौनो नेवसिगारबावोसो नङा होमबा नोंथां? औ। आरो दा बैफोरनि थाखायनो बैफोर जायगाफोराव जेबो रां रुफानि आंखालबो जाया। आरो सानाम खामानि दामानि मोनगोन मोना बेफोरनि साननांगौनि बिसोरहा मानि एफाराब माबा जाया आरो न' मोनथाम दा जोंहा आथि खालाव ओंखायनो जोंनि ओनसोलाव जेनाखि कलकारखानाफोर गैयै बा माबा मोनसे मोजां सोलोंथाइ बा रोंगौ थि गैयै बेफोरनि थाखायनो जोङो सुबुं अनजिमा बांनायजों जों लोगोसेनो माने बेफोरखौ ओ बेखारनि जेंनाखौ जों गोबां नुनो मोन्दों आरो नंङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ।
बिबदिब्लाथ' नोंथां जोंहा समाबो जाबाय नङा होनबा नोंथां? दा नोंथांजों बेफोरबायदि बेखारनि जेंनायाव सावरायनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय। औ नोंथां दे बिदिब नोंथां गोजोनथोंसै औ नोंथां।